औ माबोरै दं नोंथाङा दासानदै?
मोजाङैनो दङ। नोंथाङालाय बोरोय दोङो?
थांनि माथोखौ बांद्राय गोसायै खोनानो मोनाखै आङो एसे लासै खोनादों आरो।
खोनाबायना?
एसे गोसायै बुंनो हागोन ना नोंथाङा?
जाबाय ना?
औ जाबाय दे। ओ दा बिदिब्ला जोङो ओ जोंहा बर'फोरनि ओ बेबो मोनसे ओ हारिमुआव गोलैयो आरोना गोदोनिफ्राय दोरोङारि समनिफ्रायनो मावबोनाय मोनसे खामानि जेरैहाय जोङो जौ संनाय जाय जायखौ जोङो फेग्रा मुवा होननानै बुङोब्लाबो जोंहा दायो भारत हादरजोंनो जुग्राफिकेलि सिनायथि मोनजानाय जाय ओ जौ। जौ गोरान जौ गिसि होननानै बुङो जों दिनैहाय बिदिब्ला जौ गिसि संनायनि आदब खायदा जौ गिसि संनायावहाय मा मा मुवा नांगौ बेफोरनि सोमोनदै एसे बे सावराय नायाव
औ सावराय जागोन नोंथां
ओ दा बिदिब्ला आङो गिबियाव एसे बुंनो होगो ग्रोनि ना
खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों।
जोंहाथ' दा जौ होननानै बुङोब्लाथाय जौआबो जोंनि हारिमुजोंनो थाफानाय मोनसे ओ मुवा जायखौ जोङोहाय गोबां बायदिसिना फोरबोआव लाफाबोनाय जायो जाय जोंनि रंजानाय समावहाय एसे गावनि देहा मेंनायफोरखौ खारहोनो थाखाय बा गाव खौनो एसे ओ रंजाखांहोनो थाखाय बेखौ एस ए एसे बा लोंफानाय जायो आरो बा गो दोनि दोरों दानि समाव गाव गावनि न'आवनो संनानै ओ आबै आबौ आजौ मोनाहाय माब माबा मोनसे खामानि मावनानै मेंनानै फैयोब्लाथाय जिरायनाय समाव एसे ओ लोंनो होयोमोन आरो बेखौ दा जों जोंहा बे जौसेखौनो ओंखाम जानाय माइरं बा रुनाय माइरं बेबायदि थायोना बेफोरबायदि माइरंजोंनो जोंहा जौ गिसिखौ संनाय जायो आरो बेनिफ्राय बे जौगिसिखौ जोङो ओंखाम संनाय बायदि संनानैल दोनबा जाया आरो बेजों बेयाव जोङो मोनसे मुवा होनांगौ जायो बेखौ जोङो होनो एमाव हो आरो बे एमाव खौ ओ जोङो मोखोना बिलाइ
माबायदि बानायो ओमफ्राय एमावखौ बिनि बागै एसे फोरमायना हो
एमाव देनायनि आदबखौ आं नोंथांनियाव एसे सोंनो लुबैयो एमावखौ माबायदि हाय देयो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथाङा?
फोरमायखायो एमावखौ जोंनिया खान्थाल बिलाइ बेनिफ्राय मिथिंगायाव मोननाय खान्थाल बिलाइ खोनादोंना नोंथां? हेल' नों खोनाया आवाजखौनो एसे आ आ ओ बिदिनो मिथिंगायाव मोननाय खान्थाल बिलाइ मोखोना बिलाइ ओं, ओ मोखना बिलाइ बिदिनो आरो सिनि बिलाइ होननाय दङ बिदिनो सोरबा आनारसनि बिलाइबो होयो माइरं खौ सोमग्रोना लानांगो बेफोरखौ होयो होनानै
बिलाइखौ होबा जोङो जौआ जोंना गैदै जानो थाखाय होयो आरोना
जेनेबा गो जायो गोदै जानायनि थाखाय आनारस बिलाइ बा सिनि बिलाइ बेफोर आरो एसे कारा जानो थाखाय उम बेखौ मोखोना बिलाइ होनाय जायो बिनिफ्राय एसे माबाया फैयो नालाय निसाया मोखोना बिलाइ होयो बेखौ होथारनो अब्लासो जायो एमावा। खोनादों ना नोंथां?
हेल'
खौ आं जेबो खोनानो मोनाखै।
अ' जेने बा उम फेयोसो अ' फेयोसै फेनाया जोंनिया मोखोना बिलाइखौ होथारनांगोन एमाव अब्लासो जों फेगोन।
औ।
फेनायनि थाखाय मोखना बिलाइखो होयो। खान्थाल बिलाइ बे मोखना बिलाइ फेनायनि थाखाय आरो इसे रेबनायनि थाखाय बेफोरखौ होनाय जायो। उम बिखो देनानै गुन्दै खालायना उम बिदिनो लारु खालायनानै आरो बिनि एमाव गोरानखौ होनानै बानायनाय जायो बेखौ आरो बिदिनो हियाव जोबथेनानै साननैसो बा सप्तासेसोनि उनाव बे लारुखौ हिनिफ्राय बोखारो ओमफ्राय बोखारनानै सानदुंङाव फोराननानै मोजाङै जोबोद मोजाङै फोराननांगोन आरो बेखौना। उम फोराननानै उम फोराननानै जेब्ला जोङो हो
बिनि एमावनि महरा औ बा एमावनि महरा जेब्ला गुफुर जायखा खांङो आरो ना अब्ला जों बे खौ बोखांनो हायो आरोना
दायो जोङो जौ जेब्ला संगोन बिदिबाथ' बेखौबो मिथिनांबाय नङा होमबा बेखौ जों माइरंखौ लाबाय दै खो लाबाय अरावसो संबासो जायो नङा होमबा अराव संबाय जोङो खान्थायावबाबो सोरबा सोरबा कुकारावबो सङो जेनेबा बियो गावबा गावनि जोंफोरा दे दा नुनायाव ला खान्थायावनो सङो जों आंनि एसे गोबाङै सङो ना लाय बिदिनो खान्थायाव सङो दै दै लाबाय दैखौ लानानै माइरं लाबाय बिदिनो गोदौहोबाय ओंखामखौ जेरै सं बे एमावखौ जोङो देना लायो बिखौ गोरानखो बेवहाय उम फोननाय जाबाय आरो ना बेयो होनानै फोननानै बेखौ मोजाङै गुसु न'आव मोजां न'आव जेनेबा जों दा बिराद गरमजों थानो हाया नङा होमबा बिदिनो बे गरमाव जौ जौफोरा गाज्रि जानो नागिरो गोखै जानो नागिरो बेफोरबायदि जेनेबा गोखै जायैनि थाखाय